दायो फ्रि दङ नामा?
औ नोंथाङा फ्रि दङ।
औ नोंथांजों आङो ओ दंफां लाइफांनि बागै एसे सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ औ हागोन
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दंफां -लाइफांनि बागै
औ जोंथ' मिथिखागौ दंफां -लाइफाङा जोंनि मानसिनि थाखाय बा सुबुंनि थाखाय जोबोद गोनां मानोना ओ बिफां -लाइफाङा जा गेसखौ हगारो बे गेसखौ जों लायो आरो जोङो बा मानसिफोरा जा गेसखौ हगारो बे गेसखौ दंफां- लाइफांफोरा लायो। जेरै दंफां- लाइफाङा कार्बन-डाइ अ-अक्साइद गेस हगारो आरो अ कार्बन- डाइ -अक्साइड गेस लायो आरो कार्बन अक्सिजेन गेस हगारो आरो दा जों मानसिफोरा अक्सिजेन गेसखौ लायो आरो कार्बन- डाइ- अक्साइद गेसखौ हगारो। दा बिदिनो माने दंफां -लाइफां आरो मानसिनि गेजेराव सोमोन्दोआ गोबां गोथौ जानानै दं आरो। माने नागारलायनो -नागारलायनो हायै बेफोरबायदि गोथौ सोमोन्दो जानानै दं आरो। ओ आरो जोंथ' मिथिखागौ दंफां -लाइफाङा गोबां रोखोमनि थायो फिसा रोखोमनि गिदिर रोखोमनि। आरो माखासे थुबजा- थुबजा थाखोनि आरो सु गोनां हारिनि बेफोरबायदि माने गुबुन -गुबुन हारि- हारिसानि बेफोरबायदि लाइफां बा दंफां दङ आरो। दा जोंनि आं मिथिनायाव आरोना माने जोंनि जायगायावबा जोंनि जाय बेयाव मानि माखासे बेफोरो लकेल बा बेफोरबायदि माखासे लाइफां मोनो आरो जेरै गाम्बारि, औवा, गय, नालेंखर आरो गुबुन -गुबुन फिसा- फिसा दंफांफोर बेफोरबायदि दंफांफोरखौ मोनो आरो। आरो माखासे हाग्रा हाग्रा थाखोनि दंफां जेरै थिंखु ओ लाइट मा होनो जार्मन हाग्रा बेफोरबायदि हाग्रा जोंनि जायगायाव नुनो मोनो आरो। आरो जोंथ' मिथिखागौ नङा होनबा? ओ बिफां - लाइफां माखासे गिदिर -गिदिर दंफांफोरा जोंनि जिउ खुंनायाव माने गोबां हेफाजाब होयो। जेरै गाम्बारि दंफां औ बे गाम्बारि दंफाङा जोंनि जोंनि न' बानायनाय बा मानसिनि न' बानायनाय बा न' बानायनायनि थाखाय बाथाम थखथा बेफोरबायदि बिदि नांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ दा बे थगथा बा थाम बेफोरबायाददि हानो थाखाय बे गाम्बारि दं दफाङा माने जोबोर मोजां आरो सिगुन दंफाङाबो जोबोर मोजां। मानोना बेफोर दंफाङा औ मानोना बेफोर दंफाङा जोबोर गोरा आरो माने जोबोर मोजां आरो बेफोर दंफां जोबोर गिदिर गिदिर जायो आरो गोजौ गेदेर बेफोरबायदि जायो आरो। दा बिनिखायनो दा बिनिखायनो बेफोरबायदि गिदिर -गिदिर बिफाङा जोंनि मानसिनि जिउ खुंनायाव बा मानसिनि न' बानायनाय बेफोराव माने गोबां खामानि होयो आरो। आरो जेरै औ। दाथ' म- मिथिखायो सुबुङा बा मानसिया मिथिंगानि सायाव सोनारो होननानै। दा ओ फिसा -फिसा दंफां जेरै जार्मन हाग्रा आरो माखासे बिदिनो फिसा- फिसा दंफां लाइ दलर, खान्थाल, थाइजौ। बेफोर दंफांफोरनि बेफोर दंफांफोरखौ मा होनो जोंनि मानसिफोरा आ गोबां माने बेनि सायाव सोनारो आरो ना? जेरै बन बेखौ जन जाग्रा जन जाग्रा बन महरै बाहायो ओं। ओंखाम संनायाव ओ दाथ' ओ माने बेफोर माने बन बेफोरबायदि बानायनानै बा दंफांखौ दाननानै बन बानाय माने बेखौ ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायो आरो औ।
उम
औ दा ओ ओ नोंथांमोननिखाय मा मा दंफांफोरखौ बांसिनै नुनो मोनो?
औ नोंथां जोंनिथिंथ' जेरैबायदि नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जों मानसिफ्राथ' सुबुं हारियाथ' ओ मिथिंगानि सायाव सोनारो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेफोरबायदि गोनांथिनि थाखाय जोंनि जायगाथिंबो गोबां रोखोमनि दंफां एबा बागान गायनानै दोनो दंफांनि बागान। जेरैबायदि जों मिन्थि नाय बायदिबाथ' गोबां जायगायावनो बे दंफांफोरा थायो। जेरै थाइजौ, खान्थाल, मुगासं, मिस्थां दंफां, गय दंफां, थालिर दंफां आरो सिगुन दंफां, लाइ दलर दंफां ओ बुफुल दंफां, खेजुर दंफां, आरो गिदिर गिदिर रोखोमनि दंफां सोमलि दंफां। बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दंफां दं आरोना आरो बागान गायनाय हिसाब बागान हिसाबै गायनाय। ओ बागान गायनाय हिसाबै जोंनिथिं जेरै ओ दंफांखौनो आरोना गय दं गय दं बिफांनि बागान आरो सिगुन दंफांनि बागान आरो मिथिखायोना नोंथां सिगुन दंफांनि बेसेना गोब बां बारा आरो
औ औ।
उन दंफांनि हेफाजाबजों जोंनि न' लुनाय जोंनि न' लुनायाव गोबां हेफाजाब मोनो सिगुन दंफांनिफ्राय
औ औ नंगौ।
थिग बेबायदिनो जोंनिथिं साहाफातनिबो बागान उम गायनाय बेबोथ' दंफां लाइफांआवनो गोलैयो नङा होमबा नोंथां
औ औ गोलैयो।
आरो गोबां फिसा फिसा लाइफांफोरबो नुनो मोनो आरो गिदिर गिदिर दंफां ओ जोंनिथिं माने गाव गावनि न'खरावनो गायनाय गाव गावनि न' न'नि साखा खाथियावनो नांगौ रोखोमनि दंफां लाइफां गायनानै लानाय जायो। मानो होनोबा जोंनि जायगाथिं एसेबांबो गुवार जायगा गैयैनि जाहोनाव जोंनिथिं दंफांनि बागानबो बानाय दं फांनि एसेबांबो बागान गैयाब्लाबो एफा एनै बागान जेरै गयनि बागान बारि बागान। ओ फिथाइ सामथायनि दंफां नांगौ जानाय बायदि जोंनि न'खराव गायनानै लानाय जायो। आरो आगर दंफां आगर दंफांनि बेसेनाबो गोबां बारा ना नोंथां बेनिखायनो आगर दंफांखौबो गायनाय जायो आरो माखासे फिथाइ सामथायनि दं दंफां जेरै लिसु दंफां लेर ख' दंफां आरो बेफोर बायदिनो सफारि दंफां, बैग्रि दंफां। बेफोरबायदिनो फिथाइ गोनां दंफांनि हेफाजाबजोंबो जोंनि न'खरफोराव गोबां हेफाजाब मोननो हायो जेरै बे फिथाइ सामथायखौ जा ना जायोब्लासो जों गोबां भिटामिनबो मोननो हायो आरो बे फिथाइफोरखौ फानोब्ला बे फिथाइफोरखौ फानोब्ला जों गोबां रांखावरिबो आरजिनो हायो जोंनि न'खराव फा एनै हेफाजाबबो जायो।
औ औ।
आरो बेफोर बायदिनो आमलाइ दंफांफोरबो गायनाय जोंनि जायगाथिं नुनो मोनो। बेफोर बायदि दंफांखौ इसेबां बागान खालामाब्लाबो जोंनि न'खराव जानो थाखाय। एबा फांफा फांनै दंफाङा जोंनि न'खरथिं थायो आरोना नोंथां औ औ आरो बागान हिसाबै होननानै बुङोब्लाथ' आं बुंखाबाय जेरै साफात बागाननि गेजेरजोंनो मिसटां दंफांबो गायनाय जायो। आरो थालिरनिबो बागान बानायनाय जायो थालिराबो ओ माने थालिर फिथाइआबो जोंनि देहा खौ गोबां माने जोंनि देहानि हेफाजाब होयो थालिर फिथाइ खौ जायोब्ला जोङो भिटामिन मोनो बेफोरबायदिनि थाखायनो थालिर फिथाइ फानोब्लाबो जों गोबां बेसेन गोबां बेसेन रां मोननो हायो फैसा मोननो हायो थिग बेबादिनि थाखायनो जोङो थालिर दंफांफोरखौ गायो आरो ओरैनोबाबोथ' मिथिखायोना नोंथां जों मिथिंगानि सायाव सोनार आरो मिथिंग्ला- मिथिंगानि दंफां लाइफां गैयामोनब्ला जोंनि थांना थानायानो जानाय नङामोन मानो होनोबा बिसोरनि एंगारनाय गेसखौसो जों लायो जोंनि एंगारनाय गेसखौसो बिसोरो लायो थिग बेबायदिनो जोंङोनि
जोंनि गेजेराव दंफां लाइफांनि गेजेराव एंगारलायनो हायि सोमोन्दो थायो आरोना नोंथां।
औ औ नंगौ।
दा नोंथांमोननिथिं दंफां लाइफांनि एफा एनै बागानफोर नोंथाङा नुबाय बायो नामा नोंथां।
औ औ जोंनिखैबो माने बेफोर बायदि दंफां लाइ फांनि गोबां बागान दङ जेरै गय दंफांनि बागान आरो जोंनि फै माने बांसिनानो बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइ ओंखारग्रा माने फिथाइ सामथाय होग्रा दंफांफोरनि बागान दं आरोना जेरै गय दंफांनि बागान बैग्रि दंफांनि बागान। लिसु फिथाइनि बागान बा लेरख दंफांनि बागान बेफोरबायदि। गोबां बागान दं आरोना। ओ जोंनिखि माने ओ बैग्रि दंफांनि बागानखौ बांसिन नुनो मोनो जोंनि साखाथियावनो आरोना जोंनि जायगायाव ओ माने बैग्रि दंफांनि गेजेरजोंबो माने गोबां रां आरजिनो हायो बैग्रि फिथाइखौ माने फाननानै माने बेनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हायो आरो। आरो जोंनिखै माने बेफोरबायदि गिदिर गिदिर दंफां बेफोरनि बागानफ्राथ' गोबां गैया थेवब्ला माने न'आव बिदिनो फांफा फांनै बेफोरबायदिया दङ आरो। ओ माने बेफोरबोथ' न'नि दा न'नि लुनायफोराव बाहायजायो नालाय।
औ औ।
औ औ दे होमब ना नोंथां ओ हथ'सिगोन जोंहा टाइमाबो जाबाय। औ दे नोंथां उनाव लोगो मोनफिनसिगोन औ।